हेलौ अ हेलौ खोनादों ना नोंथां? हेलौ
हेलौ
औ आंनि आवास
औ औ औ खोनादों। बुंलाय मानि थाखाय कल हरदोंमोन। औ औ खोनादों ना?
अ माने औ खोनादों दे नोंथां।
औ औ।
मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो क-कल हरनाय जादोंमोन आरो जोंनि बर'फोरा माबोरै रै आबाद मावो ओ बेनि सायाव सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ औ। ओ आबादाथ' बिदिनो जोंनियावथ' माइ, मैगं ओ बिदिनो बायदिसिना मावनाय जायो आरो। मैगंआथ' गोबां रोखोमनि आबाद औ मावनाय जायो। मैगंफोराथ' ओमफ्राय आलु बिदिनो लाइ, लाफा, ओम लेस्रा, भेन्दि, बानलु, लाव, थाइसुम गोबां मावनाय जायो आरो माइआथ' थाहैबाय बे गोबां रोखोमनि जोसा, रन्जित बिदिनो बायदि बायदि थायो मावो आरो।
माने बे दा दाथ' दै फैबाय नालाय औ दा दा बे दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो ओरैनो?
दैलांआवथ' बे माइआ मेन थाहैबाय। माइखौ मावो आरो बिथिंजायहाय ओ भेन्दि, लेस्रा बिदिखोबो मावो आरो।
ओ दैलां बोथोराव
औ औ। नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा मा मावो?
अ जोंनि ओनसोलावबो दा गाहायै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावथ' दा माइआनो माइ आबादानो गाहाय जाना दङो। आरो माइ आबादखो खौ गाहायै माने दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो नालाय दा माने माइनि आबाद मावबाय दं आरो माने गायनाय फुनाय सोलिबाय दं आरो दासान्दि माने बेफोरनि जेहेतु दैज्लां बो बोथोर हिसाबै आरो दैज्लां बोथोरनि हिसाबै मैगं थाइगं बुंनो थाङोब्ला जेरै खाक्रेल जिं खा बेफोर माने दैज्लांङाव जायो नालाय पानिलाव बेफोरो आबादखौनो मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बाय बांसिनै
नोंथांमोननि जा जेनेबा बिदि माइ आबाद मावनायाव जेनेबा दैफोरनि बिदि प्रब्लेम जाया नामा जेबो जेनेबा दै गोरान बा दैबाना बेफोरबायदिनि
औ औ जोंनि ओनसोलाव माने ओरैबायाददि दा जोंनि ओनसोलाव माने सरखारि माने दै दंग' दंला जे बानायना होयोना दैमा दैैसा फोरनिफाय औ बेफोर माने गैया माने बोथोरनि सायावसो सोनारनानै गायो आरो माइ आबादखौ
औ औ।
मे बोथोरनि सायावसो सोनारनै गायो नालाय जेब्लानो दैबाना जायो अब्लानो गायनो हाया आरो जेब्लानो अखा हायाबोलाबाबो माने एसे प्रब्लेम जायो आरो माने दैनि आंखाल जायो माने बोथोरखौ सोनारनानैसो माने आबादखौ मावो आरो। माने
औ औ जेनेबा दास सान्दै माने माइ गायनो जागायजेनबाय ना ना गायखांबाय बेफोरबायसा दा।
औ दा माने सोलिफुबबाय थानाया माने गायबाय दं आरो माने गायखाङाखै माने
औ। औ। अ आबाद माइ आबाद। खौ माबायदि मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव ना
औ।
जोंनि ओनसोलाव ओरैनो दाथ' दा आगोलनि बायदिथ' नांगोलजों बा मोसौजों हालौवनायनि माने बेफोरबायदि नुनो थांलिया आरो माने ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै माने आबादखौ मावनाय जायो आरो
औ।
आजि खालिथ' बे गोदान मु मुगानि माइ हानाय मारा नानाय बेफोरबो स' गासैबो मेचिन ओंखारजोबबाय नालाय माने गोनोखो मुगा खौ सोनारनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो। माने ट्रेक्टरजों हालेवनाय
औ।
हानाय, नानाय मारा नानाय बेफोर माने गासैबो मेचिन औ मेचिनजोंनो नानाय जायो आरो।
जेन'बा मेचिनजोंनो हायो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव?
औ माइ हानायावथ' माने दा मेचिना माने सोलिदोंमोन ओमफ्राय माने एसे फ्रब्लेम मोननानै मानसिफोरा दा हानायखौ माने मेचिनखौ दोनथ'नानै माने आखाइजों हानायखौनो साबसिन माने साबजा सिननाय मोननानै माने आखाइजोंनो हायो आरो ओइ औ औ जों नायो आरो माने गोदोनि बायदि मोसौजों नारा मारा नानाय बेफोरबायदि गैलिया आरो नुनो
औ औ आथिखालावथ' मोसौआबो एसे खम नु-नुनो मोनसै आरो ना।
औ मोसौबो नुयो माने बे हालेवग्रा मोसौआ गैला आरो।
औ औ।
गाय मोसौफोरा दङ
औ औ बे औ ओ बे नोंथांमोननि जा ओ जे माइ आबाद मावनायाव जे ओ मायबाफोर जेनेबा हासारफोर बिदि बाहायो नामा?
बेखौथ' माने जोंनि ओनसोलाव दासान्दि आजि खालि माने गोबोरखिखौबो बांद्राय मोननो थांलिया नालाय
औ।
रासायनारि बाहायो आरो माने जेरै बै रासायनारि हासार इउरिनिया, पटासियाम बेफोर बायदिखौनो
औ औ।
बेफोर माने आबादखौ गोबां मानि मुलाम्फा मोननांगौनि थाखाय माने बेफोरो रासायनिक हासारखौ बाहायनाय जायो आरो माने रासायनिक हासार बा जुदि बाहाया अफ्रा माने नांगौबादि माबै मुलाम्फाखौ मोननो हायि जाउनाव माने दानि बे गोनोखो मोगायाव‌ माने रासायनिक हासार बाहायनानै माने आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ औ बेनिफ्राय बे ए औ। जोंनि जाबो बिदिनो रासायनारि हासारखौनो बाहायनाय नुनो मोनो आरो
ओ ओ
बे नोंथांमोनहा जे औ
औ नों औ नोंथांमोननि जों माने बै
अ दानियाथ' बेफोरबायदिखौ मावला दानिया जेनेबा गोदान गोदान नामनि माइ ओंखारदों नालाय जेनेबा दाथ' बे ओ माबा बंग'बुन्धु। मबेबा लाखि। इदि माइसो खोनानो मोनसै आरो नामखौ दानियाथ' गोदोनि बायदि खोनानो मोन जेनबा जेनेबा गोदो थेंग्राय ओ बायस मुति बेफोरबायदि गायोमोनथ'।
औ गायोमोन।
फोरखौ औ बेफोरखौ दानिया खोनानो मोनाखै। मोनला आरो
उम माने गोदान गोदान ओंखारनाय बै माइ जोलै फोरखौ मावसै आरोना दानि
औ औ औ।
बे नोंथांमोननि जा जे मैगंफोरफोरखौ गायो होनदोंना। बे मैगंफोरावलाय। मा हासार बाहायो नोंथांमोनहा?
मैगं आव‌ ओरैनोथ' माने गोबांङाव जाय जायफोरनि न'खराव माने गोबोर दं बिसोरो गोबोरबो होयो। आरो गोबोरजों लोगोसे बे रासायनिक हास फिसाखौबो बाहायनाय नुयो आरो बाहायो। आरो बै एम्फौ जानाय बायदिसिना एम्फौ जायोना बै मैगंफोराव ।
औ
एम्फौनि मुलि बेफोरखौबो माने रासायनारि मुलिनि जोहैनो माने राहा लानाय जायो आरो ‌।
औ जेनेबा नोंथांनि मथेब्ला ओ बे मैगंफोराव रासायनारि हासार बाहायनाया जोंनि ओ सावस्रिनि थाखाय मोजां होननानै सानोना ना गाज्रि होनना स सानो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ माने बै मैगंफोराव जे जों रासायनारि मुलि बाहायोना बेफोरबे माने स बुंनि देहा मोदोमाव माने गोबां गोहोम खोख्लैयो । बो बुंनो थाङो ब्ला माने बेफोरो बे-बेफोर मुलि माने रासायनारि मुलि बाहायनायनि जाहोनावनो दिनै मानसिनि माने जे जानाय लोंनाय आदाराव
औ
माने जेरैबायदि नांगौ बादि माने भिटामिन मोनाना जोङो मैगं थाइगं
औ औ औ
गंखौ भिटामिनखौ माने मोननो थाङा आरो माने
औ
आरो आथिखालनि मुगायाव माने रासायनारि मुलि बाहायाब्लाबो माने आबादारिफोरा मुलाम्फा जिहेथु मुलाम्फानि थाखायसो मावो नालाय आबादखौ ।
औ औ
थाखायनो माने मुलाम्फाखौ मोननांगौनि थाखाय माने बाहायनांगौ जायो आरो ।
औ
ओम ओरैनोथ' बे रासायनारि मुलिफोर बाहायनायनि जाउनाव माने सुबुंनि जिउआव गोबां माने बायदिसिना बेराम आजार सोमजियो आरो माने बे । फोखौ
औ औ नोंथांमोनहा न'खराव बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि आबाद मावो ना मावा जाखो?
औ बे आबादखौथ' ओरैनो माने न'खराव जानो थाखाय बाङाय बाहाय बांला माने मावनाय जायो आरो । माने जेरै फाननो थाखाय मावाबाबो औ जानायनि थाखाय बा एसे एला माने जानाय लोंनायनि थांनाय दिहुननो थाखाय माने मावनाय जायो आरो आबादखौ ।
औ अ जोंना टाइमाबो जाबाय ओहौ औ दे बिदिब्ला दिनैखौ बेनिखायनो बेखिनियावनो फोजोब नाय जाबाय
औ औ दे दे नोंथां गोजोन्थों